औ हेलौ खोनादों दे बुंनायसाय
औ खोनादों दे दायो जोङो होमबा बेरायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै ना
औ दे राय्लाय जागोन दे सावरायजागोन
औ र
दे बुंनायसै
बेरायनायनि सोमोन्दै जेनेबा नोंथाङा मा मायाव बेरायनानै मोजां मोनो बेखौ फोरमायग्रोनो हागोन आंनो
औ हागोन आं फोरमायनो हागोन आंथउन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनो बेरायनो बा मोनसे जायगायाव दावबायहैनो आङो जोबोद मोजां मोनो। बे बैबायदि जायगायाव आङो बांसिन मोजां मोनो जेराव ओ सिरि निजोम जेराव बिफां लाइफां दैमा दैसा हाजो हालाजों बुंफबनाय आरो बेवहाय ज जेरै जिब जुनार दाावमा दाउसा नुयो बेफोरबायदि जायगायाव आङो बांसिनै मोजां मोनो बेरायनो ओ बेफोरबायदि जायगा ओ नोंसि नि ओनसोलाव बा गामि खाथियाव दङ नामा जुदि आङो बेबायदि ओनस बेरायथायथाव जायगा दङब्ला आङो सानसे सम दिहुनन्नानै नितसयै आङो बेरायहैगोन
औ जोंनि जायगायाव बेबायदि बेरायथाव होनना बुङोबा आङो नुनोनो मोनाखै जोंबो बेरायनो थाङोबाथाय जोबोद गोजान गोजानावसो गारि मथरजों दावबायनानै थांनो गोनां जायो आरोना नोंथां
बेफोरबायदि जायगायाव नोंथाङा जेरै आं दा सिगाङाव फोरमायलांनाय बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो मोजां मोनगोन ना मोना?
मोनो जोबोद मोजां मोनो बेबायदि निजोम थान्दा बार सिउ सिउ बा बार खोलो खोलो जेराव सान्थि गोजोन दङ बेबायदि माने दुखु सुखुफोरखौ बावगार जोबनाय बायदि मोनो आरो आरो मोनसे गोदान जिउ मोनफिननाय बायदि मोजां मोनो बेरायनानै आंबो बेरायनायखौ मोजां मोनखायो ओमफफ्राय बेबायदि जायगाखौनो आंहाबो नागिरनायाव दं आरो तालासाव दं होननाय जाबाय
औ नोंगौ निससय ओ जुदि नों बिथाङा बेबायदि जायगायाव जुदि बेरायनो गोसो जादोंब्ला सानसे सम दिहुननानै आंखौ फोरमायहरनो हागोन मानो होनोब्ला बेबायदि ओनसोल बा जायगाया जोंनि गामिनिनो ओ बा किलमिटार गोजानसोआव माने दङ आरो जुदि नोंथाङा थांनो गोसोब्ला बेयाव नोङो आंनो फोरमायहरनानै बेरायहैनो हागोन
औ औ थारैनो थांथारगोन आङो बेहाय सानसे नङाबाबो आं सानसे थांखागोन। बेरायनो आं जोबोद मोजां मोनो।
बेयाव ओ आं नोंनो एसे फोरमायनानै खोन्थालांनोसै बे जायगायाव माबायदि ओ जायगा आरो बेयाव मा मा नुयो। ओ बेवहाय बे ओनसोलाव आङो माने थांखांनाय हिसाबै जिखिनि नुदों बे खौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै बे जोंनि ओनसोलनि नो बे हाग्रा ओनसोलाव बेयाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांजों ओ खौ नुनायजों लोगोसे बेयाव बायदि जातनि दाउ ओ नुयो बेहाय दाउराइ दाउरखौ जोबोद समायना नङा होनब्ला नायनो बेहाव दावराइखौबो दावउरायइखौबो नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसे ओ जिब जुनार जेरै ओ मैदेर मोसा ओ हाग्रानि अमा आ मै बेफोरखौ बेयाव नुनो मोननाय जायो ओ खिन्थु बेहाय माने ओ बियो खाफालनि खोन्थादै बेयाव खाफालनि खोन्था थायो ओ बिसोरबो बोथोर लायै बोथोर बा सम लायै समसो बिसोरबो ओ गांसो थानाय जायबा जायगा बा गांसो जानो ओंखा खारो नङा होनबा ओ जुदि जोङो बै समावहाय बिसोरो गांसो जानो ओंखारनाय समाव बा बेरायनाय समाव जुदि जोङो बै जायगायाव ओ मोनहैसनोब्लासो जों बिसो बेफोरखौ नुनो मोनो। खायफा खायफा ओ गोबां नुबोनो मोनो होननायखौ खोनादों आरो खायफा खायफा ओ इसेल बा ओ गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौ नुबोनो मोननाय मोना होननानै खोनादों खिन्थु आङो जि समाव आङो थांदोंमोन बे जायगायाव बे समाव खिन्थु आङो गासैबो रोखोम जा जातनि जेरै ओम हाग्रानि मैसो मोसौ बेफोरखौबो नुनो मोनो दै बेहाय गोबां दङ औ मैदेराथ मैदेर फालोआथ थ बेयाव गोबां नुनो मोनो। गेदेर आरो मैदेर फिसा बेफोरखौथ गोबां नुनो मोनो। ओ बे जायगायाव ओ आरो जेरै बेफोरखौ नुनायजों लोगोसे बेहाय ओ दैसाबो दङ। बेहाय बे दैसायाव ओ गोबां रोखोमनि ना गोबां जाथोनि ना जेरै ना गिद दिर ना फिसा नाथुर खांख्राय साम' बेफोरफोरखौबो मोननाय जायो जुदि नोंथाङा गोसोब्ला ओ मोजाङैनो ओ ओ गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय ओ बे जायगायाव बेरायफैनो हागोन।
औ खोनानानैनो जोबोद माने आङो दसे बेहाय मोनहैनाय नुहुरनाय बाय दि मोनखाबाय नोंथांनि बुंनायजोंनो खोनानानैनो जोबोद औ आरो थांनानै आङो जोबोद मोजां मोनगोन होननानै आं सानबाय आं सानसे नङा सानसे आङो बेहाय दावबायनो आङो थां थांगोन होननानै। आसा खालामबाय आरो गावखौनो।
साबायखर ओ औ दे बुंनायसै।
आरो बेनिफ्राय माबा मोनसे दावबायनो हानाय नोंथाङा अबावबा दावबायनानै मोननाय आरो जायगाफोर दंबावावबा मुंखनो हागोन।
औ दङ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि गोबां जायगाफोर दङ आङो नामखौ लाजोबनो हाया ओ बेफोर जायगाफोराव ओ बेफोर जायगाखौ जेरै जोङो खिन्थु बेयाव एसे निजोम जायगा जानाय नङा दै बे साखाथि फाखाथि बेहाय गोबां हारि हारिसानि ओ सुबुंफोर लोगो मोनगोना बेहाय जिउ खुंनानै थानाय दङ। बेहाय गोबां ओ हारि फोर ज गोरोबलायनानै। खौसेथियै दङ बेफोरबायदि जायगा दङ बे जोंनि ओनसोलाव। बेयाव हाय ओ दाब दाब जायगानि ओ सुबुंफोरा जेरै जोङो बेरायो जेरै फेमिलिजों लोगोसे बा लोगोजों लोगोसे जोङो बेरायहैयो बा पिकनिक बा लावखार ओंखाम जाहैयो। बेफोरबायदि नङा होनबा ओ जोंनि ओनसो लावबो जुदि नोंथाङा गोसोब्ला बेफोरबायदि नखरनि बा लोगोफोरजों नोङो बा नोंनि उन्दै उन्दै गथफोर दङब्ला नखरनि बिसोरखौ लानानै। नोङो सानसे सम दिहुननानै बेफोरबायदि जायगायाव फैनो मोनगोन। ओ फैनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलावनो दङ बेहाय नोङो माखासे सुबिदाफोर दङ बेयाव फैनो थाखाय नोंहा ओ गोबां आजिखालिथ आरो गोजान गोजान जायगा दावबायनो थाखायबो जोंहा जेरै गारि मथरनि जेबो आंखाल। गैया। ओ बिनि खायनो बे जायगायावबो ओ गारि मथर फैनायनि बा बि जायगासिम सफैनो थाखाय जोंहा गारि मथरजोंनो मोजाङै जोङो हान्थिबोनो हायो। ओ बेयाव ओ फैनानै जोङो ओरैबायदि गोसो खौ नोङो मोनसे रंजाखांनाय मोनगोन बेयाव दाब दाब जायगानि सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन बा रायलायनो मोनगोन गोबां हारि हारिसानि सुबुंफोरजों नोङो रायलायनो मोनगोन बेयाव बिसोरनि जायगा थंबो मिथिनो मोनगोन आरो बिसोरनि ओमफ्राय माखासे मोजां मोजां गियानबो सोलोंनानै लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव जानाय लोंनायनि सुबिदा जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा मोनसे पिकनिक बा लावखार ओंखाम जानाय होनोब्लाथ जोंहा बेरायनायजों लोगोसे रंजानायजों लोगोसे जोंहाथ जानाय लोंनायबो थाफायो नङा होनबा बे जानाय लोंनायनि गेजेराव जोंहा जेरै ओंखाम फिथाइ सामथाइ बा माखासे मिग मेथाइ ओ बेफोर बा बेदर बेफोर खौ जोङो लावखार ओंखाम जानायाव जाखायो नङा होनबा बिनि गेजेरावनो आरो आव जोंहा माखासे आयदाफोर बेरायनायाव बा बिदि दावबायनायाव बा लावखार ओंखाम जानायाव जोंहा माखासे आयदाफोर जेरै ओ बेहाव जोंहा माखासे ओ गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोंहा मा बेहाय ओ जेरै सलखननाय बा बेहाय ओ जोंहा दामग्रा देग्रा बेफोरखौ लाफानानै जायै लोङै एसे जायगा नायदिंनानै जोङो मा बेहाय मोजाङै गावनि गोसो होसारनानै बेयाव दसे सम दामग्रा दे दा जों ओ मोसानो हाग रंजानो हागोन बेबायदिनो जोङो गावनि गोसोखौ दान्दिसेबाबो गोजोननायखौ मोननो हागोन बेबायदि जोंनि जायगायाव दङ जुदि बेफोरबायदि जायगा नोंसिनि ओनसोल ओनसोलावबो दङ नामा नोंथां
औ बे बेबायदि पिकनिक स्पट होननानै बुंङोबा जोंनि जायगायावबो दङ जोंनिफ्राय एसे गोजान एसे गोजान माने एसे बांसिन गोजानानो आरो आं जायगानि मुंखौ मुंखथला बेहायबो बेबायदिनो नो दा जेरै बुंदों बेबायदिनो गारि मथरजों थांनो हानाय सुबिदाया दं आरो
औ ओ जेनेबा बेहाय ओ माबायदि लावखार ओंखाम जानो हानाय ओ सुजुग सुबिदा दं आरो बैफोरबायदि जायगायाव सहैनो थाखाय जोंनो माबाफोर थांनायनि राहा लामा दङ नामा? दा बेयाव गाव गावनो जोङो गाव गावनि गारिफोरजोंनो बेसिम सौहैनो सौहैनायनि राहा लामा दं नामा जेरै बिनि लामा हा?
औ गाव गावनि गारिजोंनो बेहाय दाइरेक्ट मोनहैखायो बेहायो नोङो नों गावनि गारिनिखौ दोननो थाखाय मोनसे जायगाबो मोनगोन आरो बेहाय नोङो जिरायनानै जानोबो आराम जायगा आरो बेहाय जेनेबा दंफां लाइफांनि एसे खम बेहाय निजोम अन्थाइबारि दै स्राय साया आरो बेहाय दंफां लाइफां होमबाबो बारफोरा सिउ सिउखा बेहाय दै स्राय स्रायनो जोबोद समायना जायगा आरो बेहाय गावनि गारिजोंनो थांनानै मोनहैनो नो हायै आरो एक्सट्रा नों गावनि गोसोसो जेनेबा आजिखालि जेरावबो लाइन लाइन गारिफोराथ' थाखाबाय। बे लाइन गारिजोंबो थांनो हायो नोंहा आ आरो गावनि निजा गारि दंबा गावनि निजा गारिजोंबो थांनो हायो बेहाय जेबो उसुबिदा गैया। थांनायाव
औ नंगौ ओ ओ बेबायदिनो जेरै जोङो बेरायनाय होनोब्ला बा दावबायनाय होनोब्लाथ' जों जोंनि ओनसोलावनो गोबां जायगा दंसै नङा होनबा बेफोरावबो जोङो माखासे बेरायनानै जोंनि गोसोनि गोजोननाय बा दावबायनानै जोङो गोसोखौ गोजोन होनो हायो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायावबो जोङो दावबायनानै गोबां ओ गोसोखौ गोजोन होनो हायो बा नुफेरै बा मिथिफेरै जायगानि माखासे ओ बिसोरनि सोलिनानै बिसा बिसोरनि जानाय थानाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय माबोरै सोलियो? बिनि सोमोन्दैबो गोबां जोङो गियान बुथुमनानै ओ लानो हायो नङा होनबा जोङो दावबायहैनानै गोजान गोजान जायगाफोराव। दे बिदिब्ला नोंथां रायलायनायखौ खौ दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दोनैनि सावरायनायखौ।
औ दे।